अ खोनादों दे ओं आंनिखौ खोनादों ना
ओं खोनादों ओ बिदिब्ला जोङो दायो ओ डाइरेक्ट टपिकआवनो थांनानै रायज्लायखानोसै ना
अ जायो दे मानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन
अ जोङो माने खारै बानायनाय बा दोरोङारि गियानजों खारै बानायनायफोरनि सायाव सावरायलायो आरो अ अ दा नोंथाङानो एसे बुंग्रोदो दे
अ खारै बानायनायनि ना खारै होनोबाथ' खारैया माने जोंनि बर'फोरनि माने मोनसे फेभ्रेट आरो ट्रेडिस नेल मोनसे डिस होनना बुंजायो आरोना माने दै बायदि सुबुं थेवबो बो माने जानायाव बाहायोनालाय खारै ओंख्रि ओंख्रि होनोबाथ' बरफोरनि थाखाय फेभ्रेटखा आरोना खारैखौ बर'फोरा आगोलनिफ्रायनो बांसिन खारैखौसो बाहायोमोन आरो आगोलाव थावखौथ' बांद्राय जायानोमोन दासो माने दासो थाव जाग्रा जादों ओमफ्राय बे खारैखौ माने बर'फोरा जायोबो आरो गावनो दिहुननोबो रोंगो आरो ओ बिसोरो बर' हिनजाव फोर माने खारै बानायनायाव एकदमबारे एक्सपार्टखा थालिर मादा ए बा खारैखौ माने थालिरनिफ्रायबो बानायो सबायनिफ्रायबो बानायो होननानै आं खोनादों आरो माने सबायनिखौ आं बांद्राय मिथिया ओ थालिरनिफ्राय बानायनायखौ मिथिगौ आरो आङो बे थालिर फस्ला एबा थालिर नि बै सिंथारनि मादाया बेखौ माने दाननानै फिसा फिसा खालामनानै दाननानै माने फोरानो आरो सान्दुङाव आराम दानना फिसा-फिसा स्लायस-स्लायस दानना फोराननानै माने खारैखो माबायो आरो ओ फोरानना दोनबाय सान्दुङाव इदिनो ओमफाय आरामनो रानथाबजोबबाथाय ओ मोज्जाङै रानहोयो आरो ओमफ्राय मोज्जाङै रानहोनानै माने इखो रानबाथाय साव वो आरो खारैखो ज'मा खालामनानै ओमफाय सावनानै आराम हांगार जानानै गुन्दै जाबाथाय बेखो माने सोरबा-सोरबा सालिनानै आराम सोना दोनो ओमफाय सोरबा - सोरबा सालिया ओ इदिनो दोनो ओमफाय बेखो खारैखो सोनानै दोनबाय सोना दोननानै ओमफाय नांगो जायोबाथाय माने दैयाव होनानै
औ
दैयाव होनानै माने माबायो आरो ओ ओइदि खरखाखो मिथिगोना नोङो ओ नालेखरनि खरखाया बे नालेखरनि खरखायाव माने आगोल इखोसो बांसिन इउस खामखायोमोन आरो दासो माने इदिनो प्लास्टिक बयाम फोर बाहायग्रा जादों बे नालेखलनि खरखायाव माबाखो होबाय बे हांगारखो होबाय गारखो होनानै माने बेयाव दै होना होबाय आरो सिङाव मोनसे आजावग्रा बुस्थु लाबाय ओमफाय दै होना होबानो माने ओमफाय सिंखि गब्लं थायोना बिथिमाने तुप तुप गबाय थायो आरो फाय बेखोनो माने फार्स बहननायाथ' बिराद गोबाब जायो ओमफाय इदिनो सेकेनफोर नाय बि लासै लासै लासैनो गोबाबा खारो आरो ओमफाय ओइ आरामसे सरनानै बथलफोराव सोना दोनो आरो ओमफाय ओंख्रिफोर संबाथाय माने होसनो आरो बे खारैजो जानाय बेस्ट बर'नि ओंख्रि होनबा सबाइ खारै अनला खारै आरो बेलेग बेलेगफोरखौबो खारै जायो आरो बांसिन सबाइ आरो अनलाया नो सोलियोमोन गोदोथ' ओ मा होनो इखो जोंनि अनला खारै आरो सबाइ खारिफोराथ' ट्रेडिसनेल दिस बावसो बर'नि ओ अनला खारैखोबोथ' आरो ओइ हाथासुनि हाबायाव नांथारगो जायोना इदिनो नियुन फोरावबो नांगो जायो ओ बेबायदिनो आरो खारै ओइ सबायखो हुख्रेम माबाख खांनायनि उनाव मा होनो सबायनि बे ओ मारा खामखांनायनि उनाव जि माबा थायोना जिं-जिंलाब ना मा होनगोन इखो जि माबा बायदिया गुन्द्रा बायदि बुस्थुआ इख खो माने सावनानै सावनानै इनिफ्रायबो बानायो होननाय खोनादो आरो खिन्थु आं नुफेराखै बे थालिरजो बानायनायखो नुफेरबाय आरो किन्तु सबाइजो बानायनायखो नुफेराखै आं सबायजो बानायनाय खारैया बिराद गोबाब जायो नामा इदि होननाय खोनादो आं माने
औ जायो होननानै बुंदो
बे थालिरनि स्राय गो-गोथावसिन जाया आरो स-सबायनिया थालिरना गोथावसिन जायो
थालिरनिखो इदिनो आयथि मा थालिरनिया आइथा थालिरमोन ना
औ औ
आयथा थालिरनानो गोथावसिन जायोना खारैया
आं बिदि होननाय खोनादो आरो आं ओमफाय बेबायदिनो खारैखो आं माने बेखिनिखोनो मिथिगो ओमफाय मानि-मानिफ्राय बहनबावो इखो आं बांद्राय मिथि
ओ बेबायदिनो खारै - खारै ओंख्रि खारै ओंख्रिखौथ' बर'फोराबोआनो ओ मोनसे खारै ओख्रि संनायनि सोमोन्दै फरायबायानोसै आङो
औ औ दे
बे अनला खारैखो ओ अनला खारैखौ जोङो अन देनानै माने अनाव बेदरफोर होयोबा बेदरखौ एवफ्रामग्रा लाबाय बेनि उनाव आराम एवफ्रामना लाना मस्ला मस्लि होनानै एवफ्रामना लानानै दै होबाय ओमफफ्राय दै होनानै बे दैखौ ग्लब ग्लब गोदौबाथाय खारैखौ एसे होना होनानै माने आराम जबबाथाय खौ होनो हाबाय आरो ओमफ्राय अनला खारैया बेसेबा गोथाव जाबाय आरो बेबायदि बर'फोरा गोबां खारै ओंख्रि जायो आरो आगोलनि दिनावथ' बर' फोर माने फार्स्टाव सब ओंख्रिगोन माने खारै होनानै एबा थाव होआलासे बांसिन जायोमोन आरो दासो बांसिन थाव होग्रा जाबाय आगोलो माने खारैखौनो बांसिन इउस खालामोमोन बे नाफाम संनायफोरावबो खारै हो खायसे बांसिनानो बे गवालपारा खिजाय माने खारैजोंसो जायो होन्नाय खोनादों खिन्थु जोंना थावजो जायो आरो नाफामखौ
औ औ
ओमफफ्राय बेबायदिनो खारैफोरखौ फानोबो फाननोबो बानायो माने
औ
माने बर' हिन्जावफोरा खारैफोरखौ बानायनानै सोरबा सोरबा बिजनेसनि खेथ्रआवबो बाहायग्रा जाबाय आजिखालि ओमफ्राय खारैया इदिनो बांद्राय दाम नङा थेवबो आरो आं निदिबो होननाय खोनादों मोनसे माने खारैखौ सोरनिबा िनि लाब फब होना ला लाबोनांगोन होननाय खोनादों आरो आं खारैख ओरैनो लाबोनो मोनानो होनगोना
माने सुबुं फोथायनाय आरो बेयो बसिन लाबोनो मोना होननानै औ
बेबायदिनो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे होमबा ना
औ बुंब्ला नोंथाङा जेरै माखासे खोथा बुंलांबाय जोंहा खारैखौ थार बि बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो जोंाब बां बांसिनानो बर'फ्रा खारैखौ बे थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो कालिरवाथियानि दंफांखौ खौ माने बिफांखौ बिदि दानफायनानै माने बै फस्लाफोरखौबो माने जिर नानै बि होयो आरो फ फि फि फि ज बेखौ गोलाव गोलाव बिदि जिरनानै बे लोगोसे ब दंफांनि गै जेबा मादा गोबां मोजाङै दानख'जोबनानै एसे गोबा गोबा बिदि दाननानै फोराननानै होयो आरो थाब राननायनि थाखाय फिसा फिसा खालामनानै ओमफ्राय जेब्ला माने बै पस्टारखौ आथा खौल' होबा बारा गोबाब जायानो आरो ओमफ्राय बै मादाखौ हो गोबाबासो माने बांसिन गोबाब जायो होनना मिथिनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोंहा उनावहाय बेखौ फोराननानै रानबाथाय सावनानै सावबाथाय मोजाङै सालिनानै दै एसे होनानैा खालामनानै दोनो आरो मज बेयो मोनसे बेनिफ्राय आरो आङो खारैखौ बानायनायखौ मिथियो सबजों बानायनाय नो मिथि ओमफ्रायो आरो थाइगिरफोर बानायनाय थाइ थिरजों बानायनायखौ नोंथाङा मिथियोना? औ
थाइगिरजों माबा नामा? आदचसा आं दिनैसो मिथिफेरदों।
माने थाइगिर फिथनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो खारैखौ बेखौ खायसे मानसिफ्रा मिथिया। खायसे मिथियो आरो ओमफ्राय थाइगिरनि अनगायै बो मुदुफुल बिफां बा मै बिफां होननानै बुङोना बे माने मोनसे गोबाब जेरै मैथ्रुफोरा फिथाइफोरखौ जायोबा उदैखौ सा बफा खामो होनना जोंहा बुङोना बेनिफ्राय बे मैथ्रुम बिफांनिफ्रायबो खारैखौ बानायनाय जायो आरो।
बे मैथ्रुंनिखौ बानायनायखौ बुजिबाय ओमफ्राय गोखैखौ माबोरै खारै बानायो आं बेखौ
अ खारैयाबो माने थाइगिराबो मोनसे गोबाब माने सावबाथाय गोबाब जायो माने बेबो गोखै गोखै जाया आरो ना गोबाब महराव सोलायो बियो माने सावनाय लोगो लोगो जोंनिया खारैखौ मा खालामो बिदि थाइगिरखौ फिथाइखौ बिदिनो दानना लायो मोजांनो फिसा फिसा राननो थाखाय दानखावनानै लासिगोन दानखावनानै उनावहाय बेखौ जेरै थालिरफोरखौ रानबाथाय सावो बिदिनो सावनानै मोजाङै सालिनानै बेखौबो बिदिनो लादुरा खालामना दोननाय जायो आरो ओमफ्राय उम खारैनि बेलायाव सबसे गोबाबसिन जायो होनबा थाइगिरनि खारैयानो माने गोबाबसिन जायो होननानै मिथियो आरो। औ बिनिफ्राय अब्लाबो माने जानायाव थालिरनिखौसो गोथावसिन जायो होनना मिथियो। खिन्थु गोबाबनि बेलायाव बुङोब्ला आं बे थाइगिरनिया गोबाबसिन जायो होननानै जों मिथियो आरो। ओमफ्राय बिदिनो मुदुफुल आ मै- थ्रु बिफांनिफ्रायबो बानायो बिनिफ्राय ओ सबायाइनिफ्रायबो बानायो आरो। दा बेफोरबायदिनो बेजों लोगोसे जोंहा खारैखौथ गोदोनि सुबुंफ्रा बयबो बिदिनो गावनि नआवनो जानो थाखाय नआवनो बानायनानै लाखायोमोन। आरो दासिमबो बानायनानै लायो आरो जेनेबा जोंनि बरफ्रा गामिफ्राव बा गामि ओनसोलाव जों नायहैयोब्ला नुनो मोनोदि माने जोंनि बर गामियाव खारैखौ बांसिन नआवनो बानायनानै लायो ओमफ्राय सना बायदिसिना बिदिनो बाहायनायखौ एसे खम नुयो आरो जिहेथु बेनि बाहायखायो नालाय दा जोंनि बर नखरफ्राव खारैफ्रा बयनावबो थायो होननानै बुं बुङोब्लाबो माने गोरोन्थि जानाय नङा बायदि मोनो आरो ना? जिहेथु औ माने नआव गाव बानायाखैबाबो बा आथिखालाव बयहाबो समनि आंखाल नआव बानायनो सोलाबाबाबो माने बायनानैबाबो लाखायो आरो। ओमफ्राय आथिखालावथ जोङो खारैनि बिजनेस खालामनायखौबो गोबां नुबाय। औ। ओमफ्रायो ओ बिदिनो गामि ओनसोलाव जोंहाथ आथिखालाव गोबां आइजो माने फालांगिरिफोर बिदि ओंखारबायना बिथांमोना माने गामिनिफ्राय बे खारैफोरखौ सोरबा सोरबा बिदि दुलुर दुलुर बानाय खानाय बे खारै गथा बि- खौनो दायरेक फानफैयो आरो खारै खायसेया माने खारैखौ सरनानै फानफैयो। नायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय बै सरनायखौ जोंहा जेरै दहाय नोंथाङा बुंलांदों नारेंखल खथा बे नारेंखलनि खथायावहाय सरो आरो ओमफ्राय खायसेया बेलेग जायगा बेलेगफ्रावबो सरो जानो हागौ मिथिया आङो बेखौ ओमफाय जोंनि न'आवबा आङो जोंनि आइखौहाय बिदि नारेंखल खथायाबो सरनायखौ नुयो। नुनो मोन्दों आरो बेखौ बेबो माने खेबसे सरनाया जाया माने डाबल डाबल सो सरबाय थानांगौ आरो औ औ माने फार्स सरबाथाय एसे मैला गोसोम बिदि ओंखारो जिहेथु
आथसा
माने बेखौ औ औ नालेंखर खथा यावहाय बिदिनो जिगाब बा खायसेया मुस्रि बेफोरबायदि होनानै मोजांनो बे गुदुङावहाय सायाव ओरै जेरै दै सरनाय बायदि बिदि होनानै ओ ओमफाय बेनि उनावहा खारैखौ होसिगोन रुनानै मोजांनो दै होना होयो आरो बे दै होना बाथाय फारस्तआव जेरै गोसोम गयो ओमफ्राय उनाव बे माने गोजोनाय जाया नालाय जेरै बालाफ्रा बाला बाला गयो ना फास्स्टाव सरबा बिदि टाइपनि माने बेबो ओमफाय बे खारैखौनो आरो सायावनो लुफिनबाय थायो आरो ओमफ्राय औ औ बे होफिनबाय थाबाथाय उनाव बिदिनो खेब्रै खेबबा बिदि सरनायनि उनावसो बियो गोजों ओंखारो आरो दा आ औ औ दा बेखौसो माने गोजों जाबाथाय जाजानाय महराव जासिगोन आरो बियो फाय माने गोसोमबाथाय बे मै दा बा हांगारानो डाइरेक्ट गनानै बिदि जायो आरो बिदि उनाव बाहायजानाय महराव जासिगोन आरो दा बे फार्स्टनि ओंखारनाय खारै जोंहा बिथ' बिराथ गोबाब जाखायो ओमफ्राय उनाव बिदिनो खेबनै खेबथाम दै होनानै सरनानै बै उनावहाय जाबाय थाबाथाय बियो एसे माने खारै गोबाबा खम बिदि जायो आरो बेै खारै सरनायजों माने आङो मिसिंफोरनि बे जुमाय सरनाय जेरै आपं बि बिदि सरोना बेखौ एखे मोनना लायो आरो बिसोरनि